हेल औ औ खोनादों।
दायो नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ।
नोंथांजों माने मोनसे आयदाखौ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना औ औ औ बे आइदायानो बे आयदायानो जादों। औ खोनादोंना नोंथां औ औ बे आइदायानो गोजानाव थाना रायलायनाय बिदि खोनादों नोंथांखौ हेल औ औ दासो खोनाबाय औ। अ बुलाय बे आयदायानो जादों माने भिटामिन्सनि सोमोन्दै आरो ना माने भिटामिन्सा जोंनि देहानि थाखाय माबायदि गोनांथि बेनि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरो।
औ औ दे जायो साराय जायो।
दा बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
अ अ औ ओ भि भिटामिन्स होननानै बुङोब्लाथ जोङो जेनेबा जोंनि देहायाव जोंनि मानसिनि देहायाव गोबां भिटामिन्सनि गोनांथि जायो जेनेबा जोङो जोंनि जोंनि देहाया जेनेबा जों
जों भिटामिन्स नङाब्ला माने
थांनानै थानायाबा माने जौगानायाव जेनेबा जोंनि बडि बडिया माने ग्रथ जानो हाया आरोना भिटामिननि खमि जायोब्ला बिनिखायनो जोंनो माने नांगौ नांगौ सेबां भिटामिन थानाया गोनांथार आरोना माने मोनसे ओ मोनसेल' नङा जेनेबा गोबां भिटामिन गोबां भिटामिनजों लोगो नांनानैसो जोंनि ओ देहाया माने ओ स्ट्रं जायो आरो ना
औ
मोनसे मोजां थासारियाव थायो जेनेबा बिदिनो जोङो ओ भिटामिनखौ जेनेबा ओ गोबां फिथाइ सामथायाइयावनो बा बेदरफोराव बा ओ जायखि
जायखिजाया माने जानाय लोंनायफोरनिफ्राय जों मोननो हायो आरो ना औ
जेरै ओंखाम जानायफोरनिफ्राय मोननो हायो बा फिथाइ सामथाइ ओ अ मान गोन इखौ ओ आपेल आगुरफोरनिफ्राय मोननो हायो बिदिनो लोंनाय फोरनिफ्रायबो मोननो हायो बेफोरनिफ्राय जोङो माने मइेनलि जों जानाय लोंनायनिफ्राय लोंनायनिफ्रायनो मोनो नालाय ओ बेनिखायनो माने ओ बे जानाय लोंनायजोंनो जोंनि देहाया ओ माने स्ट्रं थायो। ओ‌ गोग्गो‌ थायो आरो ना ओमफाय जोङो भिटामिन होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि दा मेगननि मेगननि भिटामिन जेनेबा
जेनेबा
मेगननि भिटामिन होनोब्ला जोङो मा होनगोन इखौ बे मा होनोमोनथाइ बेखौ गाज- जर आं भिटामिन ए गाजर गाजरनि- फ्राय जों भिटामिन ए मोननो हायो जेनेबा मेगननि थाखाय मोजां औ बेफोरो बेनि अनगायैबो दङ गोबां आं बावगारजोबबाय एसे ओमफ्राय भिटामिन बि आ बिदिनो जोंनि ओ देहाखौ बा जोंनि देहायाव ओ
माने एनारजिनि आरो ना औ एनारजि औ औ भिटामिन
दिनो औ भिटामिन सिफोरखौबो जोङो गोबां माबायाव मोननो हायो फिथाइ सामथायफोराव जेरै जों
जोंनि आमला बा जोंनि
काजि नेमु खमला बेफोर माने बांसिन गोखै बुस्थुफोराव बांसिन मोनो
बांसिन मोननो औ‌ हायो आरोना। ओ ओमफ्राय भिटामिन सिखौ ओमफ्राय बिदिनो भिटामिन दिखौ जोङो।
बेखौथ' माने बयबो मिथिखायो बे भिटामिन दि खौ बांसिन माने जोङो। साननिफ्राय मोनो फुंनि साननिफ्राय मोनो होननानै बयबो मिथियो आरोना बेल' नङा जेनेबा
बेनिफ्रायबो मोनो जोङो दाावदै ना बेफोरनिफ्राय मोनो आरो दाउदै औ दावउदै ना फोरनिफ्रायबो मोननो हायो।
बिदिनो माने गोबां भिटामिन्सफोर दङ आरो ना बैफोर भिटामिन्सफोरजों लोगो नांनासो जोंनि मोन से देहाया माने बेबायदि अबस्थायाव थायो आरोना मोजां अबस्थायाव थायो बेफोर भिटामिन गैयाब्लानो जोंना ओ माने‌ मा
माने मानसिया ओ खायसे खायसे बेराम जायो। बा खायसे खायसे माने ओ मेगन नुवा‌ जायो बा
बिदिनो गोबां बेराम जायो आरोना भिटामिननि खामियाव बिनिखायनो जोङो माने ओ जानाय लोंनायखौ माने ओ मेेनटेन खालामनांगौ गोनां जायो। आरो ना मालाबा जोङो खायसे भिटामिननि थाखाय खायसे बुस्थुखौ जानांगौ जायो जेनेबा ना बेदरखौ जाथाराबा जोंनियाव ओ माने भिटामिनस फोर खमि जायो जेनेबा प्रटिनस फोर खमि जायो खम जायो बैफोरनि जा होनाव माने जोङो मानसिया
दुरबल जायो आरो ना औ
मे मा होनगोन दुरबलखौ माने लोरबां औ लोरबां जायो आरोना बिनिखायनो माने जोंङो। सब समाव नंङाब्लाबो मान गेजेर गेजेर ना बेदखौबो जानांगौ।
जायोनि थाखाय जेनेबा
ल' नंङा खायसे प्रटिन गोनां बुस्थु फिथाइ सामथायाइयानो जायाबा गोबां दंङो गोबां दङो। बेफोरखौ जानांगौ ना बिदिनो माने जोंनो भिटामिन्सफ माने जों खौ थांनानै थानायाव गोबां माने मदद खालामो आरो ना। नथ' आवब बुं दाहायस
जेनेबा जोंनि देहायावथ' जोंङो भिटामिन्सनि थाखाय भिटामिन्सनि गोनांथि जानानै फैयो। जेनेबा जों थांनानै थानो थाखाय जोंङो जानाय आदारनि गोनांथि हि जानानै फैयो आरो बैफोर जानाय आदार फोरावनो जों जोंनि माखासे भिटामिन्स एबा निउट्रिन्सफोरखौ मोननो हायो आरोना। जेरै भिटामिन ए भिटामिन के इ ची आरो दि नोंथांङाबो बुंलांखाबाय आरो बेनि अनगायैबो भिटामिन उम बि वान बि टु बि थ्रि बेबायदिनो बि सिक्स बि सेभेन बि टुवेल्भ बेफोरबायदि थायो आरो
औ
दा जों बेफोरखौ माखासे फिथाइ सामथाइ एबा मैगं गोथां मैगं थाइगं गासैबो माने मिथिंगायाव मोननाय बेसादफोरनिफ्रायनो जों बेफोर भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ औ
जेरै बेबायदिनो जोंङो। भिटामिन के होननानै बुंङोबा जों गोथां मैगं थाइगंनिफ्राय मोनो जाय जोंनि थैखौ माने सामलायो आरो आरो बेबायदिनो जोंनि देहा एबा स्किन आरो खानायफोरनि थाखाय जोंङो माखासे गोख्रों भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो होननानै बुंङोबा जों बादाम बेफोरबायदिनिफ्राय
औ औ नंगौ।
स्किननि माबाफोरखौ मोननो हायो आरो माखासे फिथाइ सामथाय बै जायो। दालिम फिथाइ बेनिफ्रायबो जों माने गोबां बेनिफिटखौ मोननो हायो आरो। बियो माखासे पटासियाम बेफोरबायदिखौ जगायनानै होयो। आरो जोंनि दिबिायाव औ औ
दालिमा जेनेबा थै जानायावबा आइरनावबो जोंनो गोबां मदद खालामो
केन्सार बेखौबो माने होबथायो आरो बियो खौबो
बिदिनो गोबां दंङो जेनेबा
जेनेबा फिसा सामथायल' नंङा गोथाङै दथ जोंङो
औ गोथां मैगं आरो जोंनि बे माने एम्फौआव फोरुनगोन ना मा होनगोन बे माने खायसे बुस्थु जेनेबा नाफोरसो जोङो खां बेखौनो बुंनो हायो खांख्राइयाबो माने जोंनि केन्सारनि थाखाय बिराद मोजां होननानै बुंङो आर ना बेयाव माने बि टुयेल्भ थायो थाखाय नि थाखाय केन्सारनि थाखाय बिदि बुंनाय। खोनायो आर ना माने डक्टरफ्राबो बुङो।
औ औ आरो माखासे जुइसफोर लोंनायनि गेजेरजोंबो माने जों जोंनि देहायाव गोबां बेनिफिटफोरखौ मोनो। थनो हायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
बेखौ ग्रिन ग्रिन जुइस होननानै बुंनांगोन जेनेबा बेयाव थायो गोथां बिलाइफोर जेरै फुदिना आरो थाइबें
अ
अ
बिदिनो केरेलानिबो जुइस मोननो हायो जेनेबा बेफोरबो माने देहानि थाखाय बिराद मोजां आरोना बेयावबो मा भिटामिन थाहबायथाय आं एसे बावबाय आरोना खेलााखै खिन्थु बे स्किननि थाखाय बा देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो केेरेलाया जुस लोंनो हायोब्ला बा ज जानो हायोब्लाबो आरोना गोथाङै जानो हायोब्लाबो बिराद मोजां आरो खायसे खायसे जायो आरोना बेबो माने बिराद मोजां मोनसे जोंनि देहानि थाखाय
ओमफ्राय जेरै खानायनि थाखाय जोङो आमला फिथाइखौ जानांगौ बा जोङो फोननांगौ। खौ होननानै बुङो बेबो बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो भिटामिन सिनि थाखाय जोङो ओ अरेन्जफोरखौ बा कमलाफोरखौ बा खाजि नेमुफोरखौ गोखै बुस्थुफोरखौ जानांगौ होननानै बुङो उम
आरो मेगननि थाखाय जोंहा गाजर आरो मोदोमफुल जायखौै मैथ्रु होननानै बुङ ना गुबुन गुबुन जायगायाव बेनिफ्रायबो जों मेगननि भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ। हेल
आरो माबाफोर मिथिबावौ ना नोंथाङा भिटामिन्सफोरनि बेलाव
औ बिदिनो जेनेबा नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो जोंनि जानाय आदारनि निफ्राय जोङो ओ गोबां भिटामिन्स मोननो हायो बेफोरनि जेनेबा ओ जानाय मा होनगोन इखो
जानाय जानायनि गेजेरजों बा जोङो लोंनायनि गेजेरजों ओ बे भि
बे भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो जेनेबा जों थांनानै था थानो थाखाय
जा जानांगौ जायो बै जा बै जानायनि गेजेरजोंनो जोङो बे भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो। ओमफ्राय ओ आं दहाय बुंबोनाय बायदि जेरै जोङो सानलाइटनिफ्राय जेनेबा भिटामिन दि खौ मोनो होननानै बुंदोंमोन ना ओ बैबो माने जोंनि ओ मा होनगोन इखो भिटामिन डिया माने मोनसे मोजां माबा आरोना
गारनासो जोङो फुंनि समाव जेनेबा दसथासो
दसथासोआव जेनेबा जोङो बे सान साननि माबाखौ लानो हायोबा माने बिराद मोजां आदा जोंनि माबानि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय। जो खायसे खायसेथ जों दानिया आजिखालि ओ न'फोराव बा रुमफोराव बांसिन हा
बिनि खमि जायो। जायो औ बिदिनो माने माखासे बेमार आजार ओं ओ
बोरैबा फरगेव गेव जालाङो होननानै बुंनाय खोनायो आरो ना मानसिफोरखौ। ओंखायनो एसे माने सन्दुंआव ओंखारनांगौ इदि बुंनाय खोनायो आरो। ओ
ओ आरो पकनाट ककनाटस आरो ना औ
ओ ओ जेरै माने भिटामिन्स खमि जाबाथाय
मानसिया माने एसे लोरबां लोरबां जायो बा खायसे खामानिफोरखौ गोसो गैया जायो मावनो बा माने मावनो हाया जायो आरो ना बांसिन खामानिखौनो माने खायसे मालाबाथ' गोसो थाबाबो जेनेबा नोङो लोरबांबाथाय मावनो हाया जायो।
ओमफ्राय आरो मालाबा ओ माने गोसोबो गैया जायो आरोना नोंनि जुदि देहा हाया मोजां नङाब्ला नों ओ खामानिफोरखौ मारै मावनो बिदि जायो आरोना। ओ बिदिनो माने जोंनि इमिउनि सिस्टेमफोरखौ माने भि ओ भिटामिना भिटामिन फोरा माने ओ माबा खालामो आरोना माने ओ माबायाव ला
माबायाव लाखियो आरो ना औ मेनटेनाव लाखियो। मानो होनोबा देहायानो जोंनि सम्फद नालाय।
गाराय साराय जायोब्लाबो ओ बैफोरबो माने जों जोंनि जुदि भिरामिन कोमि जायो ब्लाना ओ बेफोर गारायफ्राबो माने थाब हामनो नागिरा आरोना खायसे माने गाराय जायोब्ला माने ओ खायसे खायसे भिटामिन दं‌ आं इसे बावगारबाय आरोना। अ अ माबा ओ भिटामिन भिटामिन के जुदि कोमि जायोब्लाथाय माने अ नोंनियाव जुदि सायसे गारायफोर जायोब्ला बा माबा मालाबा थैफोर ग'योब्ला माने बे थैया माने थाबथानो नागिरा आरो ना।
औ जेनेबा देहायानो जोंनि दोहोन बाय दि नालाय बेनिखायनो जोङो औ भिटामिन्सफोरखौ मा मायाव मानि गोनांथि जायो जों बेफोरखौ नायै नायै जानो गोनां आरो जायो आरो। बेबायदिनो जोङो कक'नाट जुइस नारेंखलनि बिदै बेनिफ्रायबो जों माखासे सदियाम पटासियाम बेफोरबायदिखौ मोननो हायो। आरो बियो जोंनि स्किनखौ ग्ल' खालामो। आरो दालिम फि थाइयाबोथ' जोंनि देहानि